औ नोंथां ना औ जों ओरैनो नोंथां मानि सायाव सावरायनाय ओरैनो दा
औ औ औ नोंथां।
जोङो सोलोंथाइनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां? जि जोंहा गोदोनि दिननि सोलोंथाइ आरो दानि दिननि सोलोंथाया माबायदिमोन? गोदोनि सोलोंथायाव माबायदि हेंथाफोर नुजाथिदोंमोन बे बेफोरनि बागै नोंथाङा फारि फारि फोरमायलांनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दे अब्ला
जेनाखि जोंना सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जे सोलोंथाइ लानानै होननानै बुङोब्ला? जेनाखि जोंनाहाय सोलोंथाइआ मोनसे खान्थि जेराव जोङो माखासे जोंनि रोंनांगौ रोंगौथि गियान सोलो बेफोरखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बुथुमनानै लानो हायो। दा जोङो बेनि जोङो जेनाखि समाजाव मोजाङै गोरोबनानै थानोब्ला। बा गावखौ गोसोआरि मेलेमारि आरो देहायारि महरै जोङो जौगानाय लाबोनोब्ला जोंनि जोंनि जिउआवहाय माने सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार आरो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ। दा जोङो जेनाखि गोदोनि आरो दानि समनि जोङो सोलोंथाइ लानायखौ जोङो सावरायनो थाङोब्ला जोङो गोबां फारागथिफोर नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोङो। गोदोनि समाव जेनाखि जेन' बे सोलोंथाइया बै समाव जेनाखि सोलोंथाइ लानायनि सुबिदाया जोबोद खममोन मानो होननानै बुङोब्ला। गोदोनि बै समावहाय जों मिथिबोदों बा जारिमिनफ्राव मोनबोदों जे गोदोनि समावहाय गुरुकुल सिस्टेमसो जायोमोन। दा बै समाव बै गुरुकुल सिस्टेमा बेयावहाय गोबां राजा महारानि फिसा बेफोरल' फरायनो मोननाय जायोमोन बेयावहाय गुबुन रावबो आनो फरायनो मोननाय जायामोन दा बे समावहाय जेनाखि ओ फोरोंनाय आदबाहाय जे खि बेवहाय रिशि मनि थायोमोन दा बेनो बिसोरखौ फोरोंथायाइ होनाय जायोमोन दा बिसोरखौ बिफांनि सायाबा माबा मोनसे जायगा सायख'नानै बेयावहाय फोरोंथायाइ होनाय जायोमोन। बेयावहाय गोदोहाय जेनाखि बेबायदिनो फोरोंथाइ होबोनानै जेनाखि सोलोंथाइया लासै लासै दावगाबोदोंमोन। बेबायदिनो दानि जुगावहाय गोबां दावगै दावगायोै गोबां जेनाखि दावगाबोबाय आथिखालाव जोंङो जेनाखि स्कुल कलेज गोबां गायसननो हाबाय इउनिभारसिटिफोर दा जोंङो बेफोर फोराव सोलोंथाइ लानो हानायनि सुबिदा गोबां जानानै फैबाय गोदोनि समावहाय जेनाखि जोंङो खोनानो मोनो आबै आबौनि समावनो जे बिसोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि सोरांङा फैयाखैमोन बे समावहाय बिसोरनि सम समाजारि थानाय जानाय लोंनाय बेफोरो एसे आलादाम साननायफोराबो दा नाथाय आथिखालावहाय एसे आलादा बा जौगाबोनाय खौ जोंङो नुनो मोनदोंसै मानो होननानै बुंङोब्ला जोंङो आथिखाल आथिखालनि जोंङो दिहुनथाइ बा मानसिफोरनि मावनाय खामानिनि सायावनो जोंङो नायोब्ला नुनो मोनो माने गोदोनि समावहाय जोंङो जेनाखि हान्थिनो थाखाय जोंनावहाय साइकेल बा जोंङो आथिंजोंनो हान्थिनांगौ जायोमोन नाथाय आ आथिखालाव बिगियाननि जौगानाय बा सोलोंथाइनि जौगानायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरानो ना बे बेफोरबायदि जेनाखि दावबायनो थाखाय गारि मथर दिहुननो हानाय जाबाय दा बैफोर गाैबो जेनाखि दिहुनथाइ बेफोरा जाहैाय सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंङो सोलोंनानै मोननाय दा जोंनि सोलोंनांगौआ जेनाखि जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैजासिम जोंना जोबनानै थांङा आरो बे सोलोंथाइ जेनाखि हिनजाव हौवा बेनि जेबो फाराग थाया मानो होननानै बुंङोब्ला जेनाखि गोदोनि समाव जोङो खोनानो मोनोमोन जे हिनजावसाफोरखौ बारा फोरोंथायाइ होआबा सोलोंथाइ लानांङा होननानै बुङोमोन दा नाथाय आथिखालाव बैफोर जेनाखि गाज्रि साननाय बा नंखाय साननायनिफ्राय आथिखालाव जोंङो उदां जाबोनायखौ नुनो मोनबाय मानो होननानै बुंङोब्ला आथिखालनि सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो जे बुजिनो मोनबायदि हिनजावसाफोरा न'खर दानाय बा गंसे समाजखौ दानायाव बिसहाबो जेरै हौवाफोरजों समान बिबान दं मानो होननानै बुंङोब्ला सासे हिनजावासो सासे गथ'खौ जेन'बा जन्म होनानै बेखौ खांहै बायै फेदेरो फोलावो दा बै दा बैफोरबायदि जेनाखि
गियान मोजां बा सोलो मोजां बेफोरबायदिया थायो। जेब्लासो सासे बिमाया सासे गथ'खौ खांनायनि मोजांङै खांनो हायो। मोजाङै फेदेरनो फोलावनो हायो लेखा फोरोंनो हायो। बेबायदिनो जोंङो दा आथिखालावहाय हौवा हिनजाव बासियालासे फोरोंथाइ होनाय जो नुनो मोनसे सोलोंथाइनो गासैनोबो गुदि बुंनो थांङोब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे सुबुंनि जिउआ बैस गैयै नावबाय जे बेयो नावा बारा जेरै बार बेजोंनो थांफालाबायो दा जोंखौ सोलोंथाय गोसोआरि देहायारि महरै जोंखौ गोख्रों खालामनानै दोनो बेयो जोंखौहाय गाज्रि लामाजों थांनायखौ हमथायो जोंनो मोजां गियान होयो बेबादिनो ओ जि जिखुनु सोलो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोङो गाव खौहाय गोख्रों खालामनो हायो ओ जोङो नुनो मोनो जोङोे दे बेफार फालांगि खालामनो बा माबा मोनसे ओ खामानि मावनो थाखायबो जोङोहाय सोलोंथाइनि गोनां जायो जोङो सोलोंथाइ गैया ब्ला माब्लाबाबो ओ मोनसे बेफार फालांगिखौ मोजाङै सामलायनो हाया ओ ओ बेखौ जे जोङो बुजिनो हायो। आरो बेबायदिनो गोदोनि समावहाय ओ जे फरायनायनि बिथिङाव जे ओ ओ बिमा बिफा फोरा फिसाफोरखौ बारा थाल लानाय जायामोन ओ नाथाय आथि थिखालाव समनि दावगाबोनायाव ओ बिमा बिफाफोरा गावसोरनि गथ' फोरखौ फरायसालियाव दोनलांसै नेहैसै बेबायदिनो जोङो गोदोनि आरो दानि जुगनि सोलोंथाइ लानायनिखौ ओइखौ बिजिरनो थाङोब्ला गोबां फारागखौ नुनो मोनो नोंथां ओ दा नों नोंथाङाबो जेनाखि बे सोलोंथाइनि सायाव औ ओ माबाफोर बाथ्रा ओ जा एसे मिथियो बेनि सोमोन्दै फोरमायलांदो नोंथां‌।
औ जागोन दे नोंथां नोंथाङा जिबायदि फोरमायलांबाय जोबोद ओ ओंथि गोनाङै फोरमायलांदों नोंथां। आंबो ओरैनो ओ खम ओ खङै एसे सुंद'यै फोरमायलांसै आरो नोंथां नोंथाङाबो ओ जिबायदि फोरमायलांखाजोब्बायानो ओ जिबायदि फोरमायनांगौ। होब्लाबो आङो सुंद'यै फोरमायलांसै आरो दा जोंहा जि गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ बेयाव जोबोद सोलायनाया जाबाय आरो गोदोनि दिनाव मा होनोमोन जोंहा सोलोंथाइनि थाखाय मोजां राहा गैयामोन राहा लामा जेरै जों बुंनो हायो ओ मोनसे फरायसा सासे फरायसाया फरायसालियाव थांनो गोनांब्ला जोंहा मा खालामनांगौमोन गोजान गोजान जायगायाव ओ थांनानै फरायहैनांगौ जायोमोन गामि मोनथाम मोनब्रै बारनानै फरायनांगौ जायोमोन। ओम जाउनाव सासे फरायसाया फरायसालियावनो थांनो गोसो जायामोन आरो आरो जोंहा लामा सामा बेफोरो गोदोनि दिनाव मोजां नङामोन जायनि जाहोनाव गथ'फ्रा हारसिं थांनो गियोमोन आरो नखरनि बिमा बिफाफ्राबो गथ'फोरखौ हारसिं हाला हगार हरनो गियोमोन आरो बै समाव। आरो गोदोनि दिनावथ' बांसिन बिमा नखरनि बिमा बिफाया बांसिनानो फरायसालियाव आगार हरामोन आरो। ओम मा खालामोमोन लावखार बा रुवाथि थिनहरोमोन जायनि गेजेर जों रां आरजिनो हायोमोन आरो रां खामायोमोन बिमा बिफाया गथ'आ सोलोंनांगौ ना मागौ बेफोरखौ जेबो सानामोन। खालि गथ'खौ लावखारबा दाहोना थिन दोनहरनांगौ आरो बियो जेब्ला रां मोनो अब्ला बेजों बिमा बिफाया ओम बे रांखौ लानानै गावसोर गोसो बायदि बाहायहैसिगोन आरो इदिसो खालामोमोन‌। ओ नाथाय समजों लोगोसे दिनैनि दिनाव बेफोर गासैबो सोलायलांजोब्बाय आरो नोंथां। सोलोंथाइया मोनसे समाज मोनसे समाजनि साननाय हनाय ओ मो गासैखौबो सोलायहोजोबो आरो सोलोंथाइया मोनसे समाजनि सिनस्रि बायदि सोलोंथाइ गैयाब्लानो दिनैनि दिनाव ओ जे बो गैया होननाय बायदि सोलोंथाइया गासिखौबो सोलायहोजोब्बाय आरो जि जोंनि ओ राहा लामा जि थांना थानायनि राहा लामानिफ्राय लानानै जोंनि ओ मावनाय दांनाय जोंनि थानाय जोंनि गाननाय जोमनाय गासैखौबो सोलोंथाइया सोलाय जोब्बाय आरो नोंथां गोदोनि दिनाव जिबायदिमोन दा सोलोंथाइनि गेजेरजों सुबुंफ्रा जौगाबोबाय आरो नोंथां। गोदोनि बायदि जिबायदि मानसिफोरा ओ थायोमोन गोदोनि बायदि जि जायो जिबायदि जायोमोन गोदोनि बायदि जिबायदि गाननानै जोमनानै थायोमोन बेफोरखौ सोलाय जोबबाय आरो ओ गोदोनि दिनाव जिबायदि जोङो जौ जुवाजों गोबफबना थायोमोन बर' सुबुंफोरा नाथाय बेफोरो एसे जोंनि गेजेराव सोलायबाय आरो मानो सोलायखो होनब्ला जोंहा सोलोंथाइआ ओ एसे जौ गाबोबाय जायनि गेजेरजों ओ साननाय हनाया मानसिनि गेजेराव फैबाय जौफोरखौ जोङो खम बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां बिदिनो जोंहा गोबो गोदोनि समाव गोबां ओ सोलोंथाइ गैयैयाव गोबां गाज्रि खामानि बा नासयनाय खोमसि फोथायनाय बे फोरो सोलिबोबाय थादोंमोन आरो नाथाय सोलोंथाइनि गेजेरजों बेफोरो दा खम जाबोबाय गोदोनि दिनाव मा जायोमोन नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै माखासे दायना ओ हमनाय बा लोमजाबा साजाबा गथ'फोरखौ अजाफोरनाव लांनाय लांनायनि उनावबो गथ'आ हामालासिनो बारासिनसो जानाय बेफोरो जायोमोन आरो ओ उम नाथाय दानि सुबुंफ्रा सोलोंथाइ मोननानै जि जो ओ साननो हानो साननो हमबाय जे सोलों ओ अजा बेजानि सोलायै जोङो फार्मासि बा डक्टरफोरनाव लाङोब्लासो जोङो फाहामथायाइखौ लानो हागोन बा मोजां फाहामथाय होनो हागोन बेफोरनि बागै ओ साननो हाबाय आरो ओ जाय जोङो जायखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ मोननो हादों आरो बिदिनो जोङो सोलोंथाइया उम गोबां ओ जोंखौ हेफाजाब होबोबाय आरो दिनैसिम गोदोनि दिनाव जिबायदिमोन दा ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंनो मोनबोबाय ओ गाज्रिखौ ओ उम ओ मा ओ गाज्रिया मा सैथोआ मा बेफोरखौ हमनो हाबोबाय ओ माखासे समाजनि नेमखान्थि ओ हादोरनि आयेन माखासेफोरखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो मिथिनो मोनबाय आरो बा गावनि ओ मान सनमान गावनि आब्रुथि बेफोरखौ जोङो माबोरै लाखिनांगौ बेफोरखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिनैनि समाजाव ओ हमनो हा बाय आरो गोदोनि दिनावथ' नोंथाङा बेफोरनि बागै जेबोखौनो मिथियामोन जे ओ गाव मा बुंदों बा गावनि ओ मावनांगौ खामानिया बा गावहा समाजाव माबायदि बिहोमा होनांगौ बेफोरनि बागै जोङो जेबो ओ उम ओ गैयामोन आरो खालि नोङो मावनांगौ जानांगौ बिल'मोन जि सानसेनि ओ थाखाय उदैखौ माबोरै सुफुंनो हागोन ओ बेखौल' सानोमोन आरो।